हेलौ औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां औ औ बेलासिनि गोजोन हामलायथिनाय जासिबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनाव फन खालाम खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ आङो नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन औ औ हागोन ना औ दा जोङो आङो नोंथां बिथांजों जोंनि हारिमुनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो सान्दोंमोन उम
मोजाङानो जादों नोंथां
औ औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जोंनि हारिमुनि
औ हागोन नोंथां हागोन जोंनि हारिमु बुङोला बर हारिमु आरोना सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइ ख्रुय गोजामसिन आरो धोनिसिन हारिमुफोरनि गेजेराव जोंनि बर' हारिमुवा मोनसे जायखौ गुबैयै आस आसाम रायजोआव मोननाय जायो भारतनि भारत हादर हादरनि आसाम हादोरसेयाव मोननाय जायो आरो माने।
औ औ।
बर'फोरा गावसोरनि बा जोङो जोंनि रुजुजायै दोरोंफोर राव फोरबोफोर दामनाय देनाय मोसानाय आरो गाब गोनां गाननाय जोमनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायो।
औ।
औ जोंनि बे रावा टिबत बरमन राव फोलेरनि होननानै जोंखौसा बुङो आरो। जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरा औ दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोंहा दखना दङ।
औ औ नोंथां नोंगौ।
हौवाफोरनि थाखाय गामसा लोगोसे आरनाइ आरनाइखौ जोंना हौवाफोरा गोदोनायाव फालि हिसाबै बा माफालार हिसाबै बाहायोना।
औ औ नोंथां।
जोंनि हारिनि मोनसे गोनां फोरबोआ जादों जोंना बैसागु आरो। बेखौ जों बांसि गोनांसिनना सानना लायो जायखौ मेसें बोथोराव फालिनाय जायो।
औ नोंथां।
मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बा जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लायग्रिथ रखा बेफोरखौ दामनानै जोङो गामि गामि मागियो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां औ।
नोंथांनो जोंनि जायगानि बागै एसे फोरमायनो सानदों जोंनि जायगायाव माबायदि बैसागु फालिनाय जायो।
अ जागोन जागोन नोंथां दे औ।
सागोखौ चत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय फ्रायनो सानना लानाय जायो आरो सैत्र दाननि जोबथा सानाव जोङो मोसौ थुखैयो। गिबियाव। बेनि उनाव अखानायै मोसौ थुखैखालिनो जोंहा गोखा गोखै बायदिसिनाखौ जायो। औ। जाय जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै बाहागो। बेबो। बेनि उनाव गिबि से थारिख खालि गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ मान होनाय बेफोर सोलियो बिदिनो जोंहा आलासिफोर थांलाय फैलाय सोलियो जानाय लोंनाय बायदिसिना हाबा हुखाया सोलियो आरो बियो
औ औ।
बिदिनो जों बैसागोजों सोमोन्दो लाखिनानै गामियाव माखासे गेलेनाय खेलाफोर होयो दोरोङारि गेलेनायफोर जेरैहाय खमलायनाय गिला गेलेनाय खारनाय बारनाय दिरुं बोनाय दाावला सौलायनाय बायदि। खेलाफोर खौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैसागोनि मुङाव मोनसे मिटिंबो लानाय जायो जायखौ जों फांसन बुङो औ बिदिनो जोंहा बेहाय गथफोरखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बाहागो लाहोनाय जायो बां सिनानो जेराव खन्थाइ लिरनाय खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ जों लाफानाय बादाय होलायनाय जायो आरो बेनि थाखाय जोंहा बान थाबो थिखानाय थाखायो
औ औ
औ नोंथाङा बा नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुखौ माबायदि फालियो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां औ दाथ औ दाथ जोंना बै सागुआ जोंनि हारिनिनो मोनसे गाहाय फोरबो हिसाबै सोलिबोगासिनोखा दा बे जोंनि गाहाय फोरबोखौ जोङो सैथ्र दाननि थामजिसे जेब्लानाखि जोबथि सान बेखौ जोङो गाहायै मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो आरो जोंनि एरियायावहाय ओ औ बे दिनावहाय जोङो मोसौ जोंनि मोसौफोरखौ जोङो थुखैयो आरो थुखैखांनानै जोङो थाव फुनो थाव फुननानै बिसोर बिसोरनो माखासे फिथाइ बिबारफोरनि माला बानायो आरो जेरै फान्थाव फान्थाव फिथाइ जबा बिबार खाथ्रि बिबार बेफोरबायदिनि माला बानायनानै जोङो गानहोयो आरो मोसौफोरखौ आरो मोसौफोरखौ जोङो बे दिनावहाय खानो मोना होननानै मोनसे नेम फोथायनाय दं आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ जोंनिखो बे नेमखौ फालिनाय जायो नों
औ औ जेब्ला जोङो बेखौ देलायहोखाङो ना ओ जोङो बिबार माला गानहोनाय थाव फुननाय आरो फोथाबो थुना होयो जोङो
औ
बिनि उनावहाय जोङो मोसौफोरखौ हगारनानै उदां फोथाराव गांसो जानो दोनहरनाय जायो आरो जेब्लानाखि औ बिसोरखौ जोङो उदाङै दोननाय जायो बे सानावहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो नेम बायदियै जोङो गोखा गोखै गासै मोनगु गोखा गोखै खांनानै जानाय जायो आरो जाहाथे जोंनि देहानि देहाफ्राव माबाफोर बिसफोर थालांनायफोर दङबा बेमार आजारफोर दङबा खारो बेबायदि फाह ओ फोथायनानै जोङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
जेब्ला से थारिख। बैसागनि से थारिक जायो अब्ला जोङो बेबायदिनो गिदिरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ बोसोन होनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो गिबियावनो आरो। बेनि उनावहाय जोङो गावबा गावनि ओ हारिमुवारि गानग्रा जोमग्रा आरो दामग्राफोरखौ लानानै जोङो गामियावहाय बेरायनाय जायो। ओ जोङो बेवहाय। जानायजों लोगोसे लोंनाय ओरो जै माइब्रानि रोसि माथानि रोसि बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो ए बिदि। नों जोङो रंजा बाजा खालामो गामि गामि न' न' हाबनानै ओ बैसागनि से नै थाम गाहायै जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो जोंनि गामियावहाय बैसागुखौ बुंनो थाङोब्ला बे स्नि सानाव जोङो बिदिनो रंजा बाजा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै समखौ हगार हरनाय जायो ओ। दा बेबायदिनो जोङो बैसागु फालिनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा दि आंनााव सोंदोंमोन बर' हारिमुनि बागै एसे फोरमायनाया जोंना बर' हारिमु बुङोब्लाथाय बर' हारिमुआव गासै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना हाबा हुखाफोरखौ रोजाब नाय मोसानायफोरखौ लाफानानै जोङो हारिमु बुङो आरो ना
औ औ नोंथां औ।
बर' हारिमुनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्लाथाय जोंहा जानायाव ओंख्रि हिसाबै दङ जोंहा अनलाजों दाउ जोबोद मुंदांखा जायखौ जोङो हाबायाव होब्लासो हाबाखौ फुरा जानाय बायदि मोनो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
हानना लानाय जायो जों निया आमफाय जेरै सबायजों साम साम बिदिनो दङ जों हा बावैसो जि आइ टेक मोननाय जायखौ जोङो लाफा सा माबा बुङो केेरादाफ फिनि
औ औ।
थि गालदेब। होननाबो मिथिनाय जायो माथिगालदाब होनना औ बेखौ बांसिनै जोंहा हाग्रा ओनसोलाव मोनो आरो जाय थुरि हाग्रा एसे ए से रजनाय जायगायाव औ बिदिनो जोंनि बर' हारिमुवा बांसिनै मिथिंगाजों गोरोबलायनाय खौ नुनो मोनो आरो आरो गोख्रों हारिनि बेसेननि नेरसोन सोर मोनसे ओं बड हारिमुखौ संरै जौगा होनाया आरो जौगाहोनाया सा सानजा भारतनि थोनि हारिमुवारि उन मोन्थायखौ हमथाना लाखिनाया जोंनि मोनसे मावनांगौ हाबा आरो
औ औ नोंथां
बिदिनो जोंहा गाननाय जोमनायाव थाबाय जेरै आं दानि बुंलांबाय दखना, गामसा, आरनाइ जोमग्रा जि बेफोरो औ आवगायनि समाव जोंहा बर' हिनजावफोरानो गावसोरनो दायोमोन लुयोमोन दानिया जोबोद खम नुलांनो मोनबाय आरो बेफोर हाबा हु खाफोरा जोंनाव खमायलांगासिनो दङो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
सिगाङावथ नोंथाङाबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो फरायबोनो मोनदों जानांगौ। जोंहा बर' आइजो फोरा गावसोरनो दायै लुयै लुबाबो अब्लाबो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे आगरफोर दंफायो। जेरै हाजो आगर, थाइ गिर आगर, फारौ मेगन दा बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोर आरो बुंसहायै। आरो ओं गाबफोर औ गाबफोरखौबो मिथिंगानि बि बिफां-लाइफां हाग्रा-बंग्रा बायदिसिनानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन। जेराव मा बे गाबजों माबे गाब गाबखौ लगायोब्लाथाय गोजा गाब, गोसोम गाब, गोथां गाब बा गलाब गाब बेफोर गाबखौ बिसोरो मार मोजाङै सायखना लानो रोंगौमोन आरो माबे गाबजों माबे गाबखौ मिलायब्लाथाय बि दि गाब जायो बेफोरखौ नाथाय आथिखालाव बेफो खौ जोबोद गोमालांनाय बायदिखोनो मोनबाय आङो नुनोखोनो मोनलिया जोबोद खम जालांबाय
नोंगौ नोंथां नंगौ
आरो न' न' बिदि सि दानाय बेखौबो गोमानाय बायदिखौनो मोनबाय आङो जोबोद खम आथिखालाव बांसिनानो बायनानैसो गानसै मिसिंजों दानाय बायदि
खम बाजेटाव मोननाय होननानै बुंनाय जाहैबाय आरो नोंथां।
सि दानाय हाबाया दंना गैला बादि नोंथांमोननिखै
जोंनिथिंथ नोंथां आङो दा नुवाखौनो होनजायो नुयोब्लाबो जोङो मोनथाम मोनब्रै दरथाम दरब्रै गामिजों सानै साथाम बेबाय जि दाग्राल नुसै आरो नोंथां आरो बिसोरबो गोदोनि बायदि फारौ मैगन हाजो आगर बेबायदि आगर गोरा गोरा दानाय नुला नोंथां दायोब्लाबो बिसोरो गोरलैयै गोरलै गोरलै आगर फिसा फिसा आगर बेफोरखौल दानाय नुसै आरो नोंथां औ मानो होनोब्ला दानि गोदान मुगायाव बिसोरो गोदान मुगाजों गोरोबफानो नाजा जागासिनो बायदि मोनदों आं नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि बर हारिमुआव थ जोंहा जिब जुनार फिसिनाया दंफाखायो
औ औ
जिब जुनार फिसिनाय बुङोबा जोंहा बांसिनानो अमा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेफोरो दंफायो बेफोरजों फिसिनायजों लोगोसे बेफोरखौ फाननानै मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नखर दालांनायाव गोख्रों रांखावरि आरजि हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां दा बेफोरखौबो लासै लासै बिदिनो गोमालांनाय नुगासिनो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जिब जुनार फिसिनायनि मुङावहाय जोंनियाव दाउजों अमाजोंल फिसिनाय नुनो थांसै
औ नंगौ नोंथां जोंनि गोबां बर सुबुं बा जोंनि बर हारिया बांसिनानो मिथिंगानि सायाव सोनारना थायोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
गोसो जानानै थानायखौ दिनै एसे, गाबोन एसे, एसे एसे एसे एंगारलांनाय बायदिखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां जायनि जाउनाव जोंहा गोबां सिगां जि मावबोनाय बा आजै आजौमोना गोदो गोदायनिफ्राय मावबाय थानाय हाबाफोरा लासै लासैनो गोमालांबाय थानो हमनायखौ आं नुनो मोनदों। दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लाय ना गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा, औ, नोंथाङा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै आंनो जोबोद गोनां गोनां खोथा फोरमायना होलांनायनि थाखाय साबायखर नोंथां।
औ, दे नोंथां उनाव लोगो मोनलायफिन
औ दे नोंथां बिदिब्ला दोनथलायनोसै। औ औ औ दे नोंथां।